औ नोंथां खोनादों दे।
नोंथाङा जों आं माखासे गोनां आयदानि सायावहाय रायज्लायनो होननानै कल खालामदों नोंथां नोंथाङाथ'। फ्रि होनो फ्रि सम होनो हागोन आंजों रायलायनो थाखाय ना?
औ नोंथां दे।
अब्ला जागायनोसै नोंथां माखासे जोङो। जायखौ जोङो आबाद मावनानै जायो आबादनि सायाव सावरायगोन नोंथां। आबाद मैगं थाइगं गोदोनि आरो दानि फारागथिनि सायाव सावरायगोन नोंथां अब्ला नोंथाङा ओम दे अब्ला आङो जुरिनोसै नोंथां आबाद होननानै मिथि आबाद होननानै बुङोबाथ' जों मानसि माहारियानो मिथिखायो आबादा जोंनि जिउ बा जोंनि थांना थानायावहाय गोनांथार मोनसे माने बाहागोआव बेखौ होननानै जोङो बुंनो हायो नोंथां दा जोंहा आबाद गैयाबानो मा जोंनि देहाया गैया मानि जोंनि जिउआ गैया जोङो आबाद मावो जेरै आबादा अनेक रोखोमनि दङ नोंथां ना बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद दं फाथो आबाद दङ ओ गय आबाद दङ ओरै मैगं थाइगंनि आबाद दङ आरो माखासे जिब जुनार फिसिनाय बिदिनो दाउ अमा हांसो फाराम बिदिनो माबा खुलिनाय बेफोरबो बेफोरबोथ' मोनसे आबाद होनजायो नोंथां नोंथां ना औ अमा फ्रामफोरा आबाद जा जोंनि बुंनो थाङोब्ला मा जोंनि दा जोंनि ओनसोलावहाय बा जोंनि ओरैहाय ओ नर्थ इस्ट जोंनि जायगा ओनसोलावहाय मा बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनो थाखाय जोंनि जायगाया बा जोंनि ओरै जोंनि ओनसोला जोबोद मोजां नोंथां माने
थारैनो
बुहुमनि मादावनो जोंनि जायगाया सनानि जायगा होनबाबो जोङो बेखौ लस गैया दा जोंहा बेहाय दैबानानिबो मानि एथ'ग्राब मानि दैबाना जाया नांगौखिनि नांगौ समाव अखा हायो आरो बिदिनो गुबुनफोर हादर बायदि गोबांथार बांग्रिफोर मावा माने थानो बिराद सान्थि आरो खिना नोंथां दा बिनि दा बिनि थाखायनो जों आबाद मावनो बा जोंनि सुबुं माहा सुबुं मानसिया आबाद मावनानै थांनानै जोंनि माबायावहाय दासिम सोलिगासिनो दं दा बुंनो थाङोब्ला आं माइ माइ आबादनि बागै आं फंनैसो बुंनो नोंथां दा नोंथांनावबो सोंगोन आं आबादनि सोमोन्दै दा माइखौ माबोरै गायनाय जायो ओ आरो माइखौ माइया जोंनो मा खामानियावहाय माबा हेफाजाब होयो बेखौ आं खिन्थागोन नोंथां बे एसे फंनैसो दा थाङोब्ला जोङो माइखौ गायनो थाखाय मा दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो जों दा दैज ज्लां बोथोरना दा जों माइ आबाद मावनायनि मानि समा आरोखिना सिजोन दा माइ खौ जोङो गिबियावनो नोङो जोङो मा सोमग्रोबाय मोनसे दैयाव सोमनानै सोमनानै गाजा बेरजासिम जोङो बेखौ दैयाव सोमना दोनबाय बेखौ जोङो होनो माइज्लि माइ जोलैनो दोननायखौ होनो माइज्लि माइज्लिखौ जों सोमनानै दोननानै मोनसे हायाव जोङो बेखौ हाखौ फोमोननानै हालेवनानै जोङो बेखौ माइखौ सारलाबाय सारलानायनि उनावहाय मा बियो जेब्ला सम जायो नै दान थाम दान बिदिसिम सम जानानै माइआ रज'यो रज'नानै जेब्ला गोजौ गोजौ जायो बेखौ खोथिया होनो खोथियाखौ जोङो फुबाय फुनानै मा बेखौहाय ओ जोङो मोनसे मुथा मुथा माबा खाबाय आरोखिना आखा खाबाय दा मोनसे आखा खाबाय आखा खानानै मा जेनेबा बेखौ आलदा खालामसै माने गायनोसै माने बेखौ माइ फोथाराव गायनोसै दाना बेखौ जोङो बेखौ आलादा दुब्लियाव जोङो आलि दाननानै खोनानै खथा खथा बेखौ हालेवनानै फोमोनबाय अब्ला जोङो बेखौ मा गोदोनि समावहाय बावखाजों लाङोमोन बावखा होनबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ ना ओ बाव बिदिनो बानग्रा बिदिनो ओरैसां मोन मानि मानसिया गेजेराव थागोन ओरैहाय बिदि उनावहाय आदथा आरो सिगाङाव आदथा माइ बजाखौ मा मानि माइ खो खोथियाखौ थिखोयो बेखौ जायो होनो दांग्रि आदथा बजाजों मा जायो दांग्रिसे बिदिनो लांनानै दांग्रिसेखौ लांनानै रानना हैनिसै आरोखि ना हौवाफोरा ला आरो मा हौवा हिनजावफोरा मा हिनजाव बिदिनो बिमामोन बिब'मोनहा मा बिदिनो गायनोसै गायनानै मा जेब्ला ओ लास्ट बाराव माइ गाय खाङो अब्ला मोनसे नियम दंमोन दि नांगोल जांख्रा बा हाल जांख्रा होननाय हाल जांख्रा समावहाय बे मोनसे जोंनि नियम मानि जोंनि माबानाय ओ फालिनाय जेब्ला माइ हाजोबो बयबो बिदिनो जों बर'फ्रा फालियो माने हाब्रुजों फुनलायनाय बा हाब्रुजों सारलायनाय बे मोनसे आरोखिना माइ जोबखांजोबनानै गायखांजोबखालि दा बिदि खालामो नोंथां माइ आबादनि माबायावहाय नियमावहाय आरो बे जाखांनानै मा जोंहा ओरै बिदिनो गोबाव स सम बिदिनो गावनि माइ फि थाइजासिम जोङो थाबाय थानानै मा जेब्ला माइया मोनो अब्ला बेखौ जोङो आलादा खालामसै मा जोङो माइखौ हानांगौ जायो अब्ला जोङो माइखौ हाबाय हानानै मा नोंथां ओ बिदिनो बजा खालायबाय बजा खानानै जोङो न'आव लाबोबाय खलसिला होनो जायखौ जोङो खलसिलायाव ज'मा दोन्नानै मा खलसिलायाव जोङो मा ओ ओरै गोदोनि समावहाय मोसौ-मैसो जों जोङो हाल माबा गल गिदिंनानै माबायोमोन मारा होयोमोन नाथाय मा दानि दिनावहाय ओरै जोंहा ड्रामफोराव ट्रेक्टरफोरजों होग्रा जाबाय माने थाब सुं गुसुं समावनो दानि जुगावहाय मानि खामानिया साक्सेसफुल जाबाय आरोखि नोंथां दा बे जों बिखौ मारा होनाया जोबखांबाय अब्ला जोङो बेखौ जोङो माइयाथ' सिङाव थाबाय सायावहाय जिगाब थाबाय बे जिगाबखौ जोङो आलादा खालामना दोनबाय बे सुखेनफोरजों एरनानै ओरैहाय न' खाथिफोरबा लामा जिंफ्राव जोङो मोसौ गलि खाथिफ्राव ओरै माइहुं हुंना दोनबाय दाना बे माइखौ जोङो मा खालामो फोराननानै ओ बाख्रियाव सोना दोनो बाख्रियाव सोना दोननानै मा बाख रिया जोंना ओरैहाय सानजाथिं थायो आरोखि ना सानजाथिं गोजौ थायो बेवहाय माने बर'फोरा माने बेवहाय माइ सोना दोनो जेब्ला माइखौ माइ माइआ जेब्ला माइरङा गैया जायोबा बेखौ बाख्रिनिफ्राय हाननानै फोरानबाय सान्दुंङाव रानोब्ला माबा बेखौ मिलाव हैबाय मिलाव हैनानै बियो मा जाबाय ओ मोननै महर मोनबाय बाहाय मोनसे माइरं जायखौ जों जायो ओंखाम बे माइरं महर मोनबाय आरो मोनसे गुनदै गुनदैखौ जाय जिब-जुनारफोरा अमाफोरा, मोसौफोरा जायो बे खामानि होबाय आरोखि ना नोंथां दा माइनि माइ आबादावहाय बेनोसै आरोखि ना अब्ला आं माइ आबादनि सोमोनदै इसे बाबु फोरमायबाय नोंथांनो नोंथाङा एसे फोरमायदो मा ओरैहाय मा मा आबाद मावनाय जायो बा नों मा आबादखौ बांसिन मोजां मोनो बिनि सोमोनदै इसे फोरमायदो दे नोंथां
औ दे थारैनो नोंथां दा नोंथाङा बुंबाय माइ आबादनि सोमोनदै
औ औ
बिनिफ्राय ओ आंनि बायदिब्ला जों माइनिफ्राय माइखौ जों नायोब्ला जागायनायनिफाय लानानै हानायसिम जेरैबायदि खरसा जायो जोङो ट्रेक्टर हालेवहोनाय लानानै माइ गायनायनिफ्राय बै मानसि माइ गायहोनाय खर'स बेनिफ्राय बिनि सायाव हासार बाहायनाय नायनाय हानाय बा जेसेबां खर'स जायो बे खर'सखौ नायोब्ला आं सानो जे जोंनिया इसे उल्था जायो होननानै दा बिनि सोलाय जोङो औ गयनि आबाद मावनो हागोन नामा नोंथां जों गयखौ जुदि गायनानै दोनोब्ला बा बिगा माइयाव जि जेसेबां मोनो मुलामफा बिनिखै बांसिन मुलामफा मोनगोन बेबायदिनो नुहरो आरो आङो खारन गयआ दानि समावहाय जेरैबायदि मुलामफा होयो जेरैबायदि दाम थांबाय बाजाराव फानहैयोब्ला एबा किलावजन फानोबा जेरैबायदि जोङो रां मोनो बेयो माइ फाननानै एबा माइ आबाद मावनानै मोननायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा द नोङो गयखौ गायबाय गायनायनि उनावहाय थाम बोसोर ब्रै बोसोर नेथ'बाय फिथाइ थायजासे बिनि उनावहाय बे गया जिखिनि मुलामफागोन बोसोरावनो जुदि बिघाबो गायोब्ला हमनानै ला बिगासेयाव बोसोराव से लाग रां बा बिगाबा गयाव बा लाख रां
नोंगौ नंगौ नोंथां
माइखौ बिगाबा गायोबा बोसोराव बा लाख रां मोननायनि सुबिदाखौनो जों नुहुरा दा जोंनि आबादारिफ्रा आ सोलायनांसिगौ आरो जेरै गोदोनि समाव बिथांमोना मावनानै जाबोबाय बा जोंनि आइ आइ आफाया आबौ आबैमोनहा थांनाय समफोराव जेरैबायदि आबाद मावबोबाय दा बे आबादखौ दानि समावबो एखेयैनो मावोब्ला मोजां जानाय नङा दानि समाव गोनोखोयारि मुगाजों आबाद मावनायनि सम फैबाय एबा गोनोखोयारि मुगाजों आबाद मावो मुलामफाबो मोनबोदों दा बेखौ मावोब्लाथाय साबसिन जागोन बायदिखौ आं नुहुरो आरो दा नोंथाङा बिनि सायाव मा होनो नोंथां
थिगखौनो बुंदों ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो मा माइ आबादावथथ' नोंथाङानो बुंलनाय बायदि खरसा जायो बा जोङो बांसिन प्रफिटखौ नुहुरा जों बे हिसाबै नोंगौ थारैनो नोंगौ नोंथां बुंनाया गासैबो सैथो दा नोंथाङा जाय गय गयनि आबादखौ बुंदों गयआ मानिे बो से बिघायावहाय से लाख होयो माने नै बिघायाव नै लाख होयो बिदिनो माने बोसारावनो होयो आरोखिना खिनथु माइ आबादा बेबायदि होयोाबा आरो खसथ' बारसिन म आाद खिनथु गया म खसथ' गैया नोङो गायदो गायनाय समावल' नोङो खसथ' खालामदो जिराय जिराय नोङो बोसोरै मा बेवहाय प्रफिट मोनबाय थागोन बा फाननो हागोन दा मोजां ओ गोदोनि आरो दानि फाराग खौ नोंथाङा मोजां खिनथाबाय बा गय आबाद दा थिग बेबायदिनो जों मानि मानि बर'फोरा बा जोङो मानसि हारिया बुजिनांसिगौ आरोखि नोंथां गोदोनि सम सम गोदोनि समखौ माने ओ जा थाना थांबाय दा गोदान मुगाजों थाफानो बा सोलिफानो हायोब्ला जोंनिनो मोजां बा जोंनिनो डेभलप दा बेखौ जों बुजिनो रोंनांगोन नोंथां अब्ला नोंथां ओ जायखौ होनो जोङो गय गयाबोथ' अनेक रोखोमनि दङना नोंथां माबा आंनि खोनानाय मथे माबा गय फिसाखौ मा होनोमोनलाय नोंथां गय देद्रे नामा
औ औ नोंथां औ
औ गय देरद्रे गय देद्रायथ' नों बेयावथ' माबा बिजनेसनि थाखाय माबा जाया खिनथु जानो बिराद बिराद मोजां नोंथां बे जानो आं बिराद गोथाव मोनो गय दद्रेखौ आरो बे जों बिफां गायग्रा गयफ्राथ' गय बे माबा जाबाय माखासे जों बेखौनो सुफारिफोर खालामनानै गोरानबो फाननानै बाङालिफ्रा हारसाारफ्रा बायना लांनानै माबा हैयो मा होनोमोनलाय हाखावनानै रुनानै फानलाय लायो माने गोबां आरोखिना बुंनानै फोजोबनो हाया माने जोंनो जोंनो बिजनेस खालामना हरखाबाय आरो जोंनि सायाव डाबल बिजनेस खालामो बे नोंथां माने जोङो जोंनोथ' अलरेडि प्रफिटखौ मोनखाबाय गय गय आबादावहाय जों सिगाङावहाय आरो बिसोरो जोंनिफ्राय डाबल गुन खामायहैयो माने बेबायदिखौ खालामनो रोंनांसिगौ हायोबा नोंथां माने जों सम ज खारफानो सोलोंनांसिगौ दा बेबायदि आरोखि ना जोंना रायलायनानै फोजोबनोथ हाखाया नोंथां दा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां दा नोंथाङा मा बुङो आं नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद
औ नोंथां जोङो बेबायदिनो सम मोनोब्ला सम सम सावरायबाय थानोसै नोंथां
औ औ नोंथां
दाथ' आं नोंथांनिफ्रायबो गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय नोंथाङाबा आंनिफ्राय गोबां खोथा मिथिबाय जों सानै जों फोरमायलायबाय थारैनो गोजोननाय मोनदों नोंथां बेबायदिब्ला होनबा जोङो उननि समाव सावरायफिननोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों होमब्ला
दे